थां
हेलौ औ खुलुमबाय नोंथां। ओ नोंथांनिसिम ओ गोजोन बेलासि समनि नोंथांनिसिम साबायखर बाव नाय थाबाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय
औ नोंथां ओ नोंथांनो फन हरनाय जाहोनानो जाहैबाय मा आङो नोंथांजों जोंनि बर' बर'नि रंजालि बैसागु बेनि सोमोन्दै फंनैसो बाथ्रा सावरायनो होननानै हरनाय जादों नोंथाङा सम दंना
औ नोंथाङ सावरायजागोन दे नोंथां सराया
औ ़ बिदिब्ला नोंथाङा आंनो फोरमायग्रोनो हागोन ना जे नोंथांमोन नि ओनसोलावहाय गिबिनिफ्राय लानानै जोबजासिम रंजालि बैसागुखौहाय माब बायदि फालिनाय जायो इयो
औ नोंथां थारैनो फोरमायनो हागोन जोंनि रंजालि बैसागुखौ माबायदियाहाय फालिनाय जायो ओ नोंथांना आं फोरमायनो सानदों नोंथां ओ बिदिब्ला आं नोंथांनो फोरमायनोसै ओ नोंथां जोङो बैसागुखौथ' गोदो गोदाय ओ सातथा बैसागु हिसाबै खुंनाय जायोमोन बिदिनो मोसौ बैसागु मानसि बैसागु सैमा बैसागु, अमा बैसागु, आलासि दुमसि फैनायनि बिबदिनो ओ बिदिनो सातथा बैसागु ओ फालिनाय जायोमोन ओ आथिखालाव आरो ओ दायो बांसिनानो ओ मोननैल' बैसागुखौ खुंनाय नुनो मोनसै आरो ना बिदिनो जोंनावबो मोननैल' बैसागुखौ खुंनाय जायो जेरैहाय जोङो ओ मोसौ बैसागु आरो मानसि बैसागु गु आरो ना नोंथां
औ
जों बेखौ गोदोनिफ्रायनो आबै आजौनिफ्रायनो खुंबोगासिनो आरो जोंनि बैसागु फोरबोआ बर' हारिनि मोनसे देरसिन फोरबोआनोखा बेनिखायनो जों दासिमबो आरो गोदोनिफ्रायबो फालिबोगासिनो दङ जोङो बैसागुखौ ओ
बिदिहाय फालिनाय जायो जोङो सैत्र' दाननि जोबथा सानावहाय जोङो मोसौ बैसागु हिसाबै ओ लानाय जायो आरोना नोंथां ओ बैसानाव जोङो मोसौखौ थुखैयो आरो मोसौखौ जोङो ओ फुङाव सिखारग्रो सिखारग्रानो माने जोङो ओ दाउला दाउ गिसेरब्लानो जोङो सिखारनानै ओ मोसौनियाव ओ मो सौनि गंयावहाय एबा मोसौनि आसुगुरावहाय जोङो थाव गुबै फोनो आरोना नों थां आरो फैखांनायनि उनावहाय जोंङो ओ साराय खिथौनि हांगार बा थौनि हांगार बिदि हुखनानै लाग्रोयो आरोना नोंथां हुखनालानानै जों बेखौ ओ थाव गुबैजों फोननानै ओ एबा गलायनानै लाग्रोबाय आरो एन्दा थारा मोनथाम लाबाय आरो बिनि उनाव ओ जोङो दिगलिटि ओ थारै गाज्ला ओ लाव फान्थाव बायदियारि ओ बुथुमनानै लायो आरोना मोसौखौ थुखैनो थुखैयो बैसानाव ओ बेखौ थुखैनो थाखाय जोङो बिदिनो बायदि रोखोमनि बुथुमग्रोनानै लानाय जायो आरो जोङो ओ बा लाव फान्दाखौ जोङो गिबियावनो ओ माला सुग्रोयो आरो ना नोंथां आरो बे मालाखौ जोङो ओ ओंखाम संग्रा न' बा बाख्रि ओ आरो ओ जों जोंनि आफा बोराइ बाथौ बिदियावहाय जोङो आलायनानै दोननो थाखाय बेखौ सुयो आरो ना नोंथां आरो बिनि उनावहाय जोङो ओ मोसौ खौ दैमा दैसायाव जोङो ओ थुखैनो लाङो बे समाव जोङो न'निफ्रायनो फागा लांफानाय जायो मोसौखौ ओ सांग्रायनानैहाय आरो जोङो जाखिनि बुथुमनानै लादोंमोन लाव फान्थाव थारै गाज्ल ला हालदै बायदिखौ जोङो दैमा सेराव लांफानाय जायो आरोना नोंथां आरो लोगोसे बिनो बै हांगार हांगारखौ गलायनायखौबो जोङो लांफानाय जायो नोंथां जोङो जेब्ला मोसौखौ थुखैयो अब्ला जोङो लाव फान्थावखौहाय जोङो मोसौनियाव सारनानै हायो आरो आरो दिगि लथि बिलाइजोंहाय जोङो बुज्राव बुज्राव खालामो बै समाव जोङो खुगा मेथाइ खनो जेरैहाय ओ मेथाइया जादों लाव जा फान्थाव जा बोसोर सोरै बोसोरै एर हानजा हानजा बिदिहाय आरोना नोंथां बेनो जोंनि बर' हारिनि खुगा मेथाइ थाइ आरोना नोंथां आरो बेखौ मोसौखौ थुखैखांनायनि उनावहाय जोङो बै हांगार गलायनाहाय लानायखौ जोङो इन्डार थारामोन मोनथाम जोंहाय थोनानै होनाय जायो आरोना नोंथां ओ बेखौ आरो मानो फोनो होननानै बुङोब्लाथाय ओ जोङो गोदो गोदाय ओ फोथायोमोननो ओ
मा होनो बेखौ फोनोब्लाथाय जोंनि मोसौ मोसौ मोसौखौ जोंनि ओ ओ मोसा मोसा एबा मोसा लख्रायाहाय जेब्ला ओ हगारना होयोब्ला ओ गिनानै खारो बे गोदोनि दिनाव लावखारफोरानो ओ मोसौखौ गुमहैयोमोननो दानिया आरो बिदि गुमनायखौ नुला आरो लावखारफोरखौ खौबो नुनो मोनलिया गोदो आरो लावखारफोरा गुमहैयोमोन गमहैयो अब्ला बै सानाव जोङो ओ मोसौ बैसागु सानाव जों मोसौखौ सारोन हगारनानै दोननाय जायोमोन ओ बै सानाव जोङो मोसौखौ दोनदाल होनाय जाया आरोना नोंथां बेनिखायनो जोङो ओ हांगारखौ थुयो होननानै ओ फोथाय आरो फोथायो आरोना नोंथां बिदिनो जोङो दासिमबो बेखौ थुयो थुयो आरोना नोंथां ओ दाथ' ओरै जोंनाव मोसा लख्रा बिदि नुला आरो जोंना मोसौआनो नो खम बिबांनि जाहैखाबाय आरो नोंथां दायोथ' जोङो ओ माइ दुब्लिफोरखौ जोङो माबा मोनसे आबाद मावनो थाखाय जोङो ट्रेक्टरजोंसो हाल एवग्रा जाबाय नालाय मोसौखौ दानिया बेबायदि बारा ओ गोदोनि बायदि लावखार लालायजासे जोङो फिसिनायखौ नुनो मोनलिया बांसिनानो न'खराव मासे मानै बिदिखौ लायो आरोना नोंथां जोंनाव
औ नंगौ नोंथां थारै
औ बिदिनो जोङो बै सानाव सोमाव मोसौखौ सारोन हगारनायनि उनाव जोंहा मोनाबिलियावहाय बावथाय बावो आरोना नोंथां बे बावथायाव जोङो फागा बावनाय होननानै बुङो फागा बावनाय बा गलि बावनाय बैयाव जोङो ओ बेखौ बाउखांनानैहाय जोङो मोसौखौ खानाय जायो गलियाव आरो खानायनि उनाव बै ओ जोङो धुब धुना सावनानै होनाय जाबोयो गलियावनो ओ आरो नैथि सानाव जोङो
नैथि सान माने बैसागुनि से सानाव जोङो ओ मानसि बैसागु जेरैहाय जोङो ओ फुङावनो दुगैस्रां लोब स्रां न'फोरखौ ओ थारस्रांनानैहाय जोङो ओ बै सानाव फुजा हो होयो आरो बेयाव जोङो गेदेरखौ ओ खुलुमनाय एबा उन्दैखौ अन नाय मान होनाय बिदिखौ लायो आरोना नोंथां नैथि सानाव
औ नंगौ नोंथां नोंथांमोननि नोंथाङा आंनो जेरै फोरमायनाय बायदि जोंनि ओनसोलावबो बैसागु बोथोरखौहाय बिदिनो फालिनाय जायो आरो ओ जों नोंथाङा दा दानि जेरैबा बुंलांनायदि बैसागुखौ गोदो स्निथा ओ सान फालियोमोन बा बाहागोआव रानोमोन दानि जुगाव ओ मोननै बाहागोआव रानो मोसौ बैसागु आरो मानसि बैसागु बिबदिनो जोंनि ओनसोलावबो ओ मोननै बाहागोआव राननाय जायो आरो बैसागुखौ गिबियावनो सैथो दाननि जोबथा खाालारावहाय जोंहा मोसौ बैसागु बेयावहाय जोंहा मोसौखौ थुखैनो थाखाय गोबां ओ गुबुन गुबुन मुवा बेसाद नांगौ जायो जायो जेरै थाराय थाराय दिग्लिलिथि फान्थाव पानेलाव बेफोरबायदि बिनो नोंथाङा बुंलांनाय बायदिनो ओ जोंबो मोसौ बैसागुनि सिगां सानसे सिगां सिगाङाव जों बेफोरखौ बुथुमखानानै लाग्रोनाय जायो बिनि उनावहाय बुथुमखानानै लानानैहाय मोसौ बैसागु खालि जों बेफोरखौ हानाय जायो फुङावनो उसिखारनानै दु गैस्रां लोबस्रां बेनि उनाव जोङो बेखौ हानानै लानानै माला सुनाय जायो माला खौ जोङो ओ औवानिफ्राय आरूं जिरनानै जों सुनाय जायो आरो मालाखौ ओमफाय बिनि उनाव ओमफाय जोङो माला सुखांब्लाथाय ओ बिब्दिनो मोसौनो जा फुथा फोनो होनदोंना ना नोंथाङा जोंनियावबो बिब्दिनो फुननाय जायो बिदिनो जोङो थौ बा सारायनिफ्राय हांगार हल'नानै थाव गुबै फोननानै गन मोनथाम गन फिसा फिसा थुख्रा मोनथाम दाननानै औवानिफ्राय जोङो बेखौ खाथाबनानै जमा खाथाबनानै ओ बेजों फुथाखौ फुननाय जायो आरो बेनिफ्राय जोङो थाखौ फुनखांनानै मोसौखौ दैमायाव थुखैनो लांनानै थांनाय जायो दैमायाव थुखैनो लाना थांनानै ओ दानि जुगावथ' बयनिवबो दैमा थाया गामि गामि बिबदिनो फुं फुख्रिफोराव बा दैखरफोराव बिदिनो थुखैनायखौ जों बांसिनानो नुसै आरो
औ
जोंहा मोसौखौ थुखैनो लांखांनानै जेब्ला दैमायाव थुखैहयो अब्ला जोंहा बेफोर मुवा बे बेसादफोर लांनायफोरखौबो जोंङ एसे एसे सारनानै थुखैनाय जायो बेनिफ्राय जोंहा ओ मोसौ थुखैनाय समाव खननाय जा खुगा मेथाइ नोंथाङा दानिसो होनलांनाय बे बायदिनो ओ लाव जा फान्थाव जा बोसोरै बोसोरै एर नोंसोर हान्जा हान्जा बे खुगा मेथाइखौ खननानै ओ जोंनि ओनसोलावबो मोसौखौ थुखैनाय जायो आरो बेनिफ्राय जोंहा मोसौखौ थुखैखांनानै दुब्लियाव होनानै लाना थांनाय जायो नोंथां बिथाङा होननाय बायदिनो हेंगारनानै ओ सानसे मोसौखौ हेंगारना दोननाय जायो बिदिनो फुथा फोननाय जाहोन खौबो नोंथाङा दानि बावैसो बुंलांखाबाय अब्लाबो आं बुंनानै होन बुंबावनोसै ओ मोसौनो जों फुथा फुननाय जाहोनानो जाहैबाय मा गोदो गोदाय माने जोंनि ओ दा जोंनि फोथारा जेरै स्रां स्रां हाग्रा बंग्रा गैयि बेफोरबाय बायदि नङामोन नालाय गोदोथ' हाग्रा बंग्रा दोंसोयोमोन बिनि थाखायनो मोसा मुफुरफोरा जाहाथे मोसौफोरखौ हेंगारना दोनो नालाय हेंगारना‌ दोननाया जाहाथे अरफैया गिनानै खारो बेनि थाखाय जोङो बे फुथाखौ फुननाय जायो होननानै मोनथिनो मोननाय जादों आरो औ बेनि उनाव जोङो मोसौखौ थुखैनानै हेंगारनानै फैखांनानै ओ बेफोर मुवा बेसादफोरखौ लाना फैनानै न नि उखुमावहाय सारनाय जायो। ओ सारनानै जोङो ओ जायखौ जों माला सुनानै लाना थाङोना बे खौ जोङो ओ उखुमाव‌ थेबनानै दोननाय जायो। बिब्दिनो गलिनिबो न'मा न'निबो उखुमबाव थेबनानै दोननाय जायो। बिनिफ्राय जोंहा ओ बिनि ओ बैसागुनि
से खालारनिफ्राय ओ बैसागुआथ' एप्रिलनि एप्रिल दाननि ओ जिब्रै खालारनिफ्राय बैसागु जाहैबाय नालाय बि दिनो बै सानखालि जोंहा ओ मोसौ बैसागु नालाय बिनि उनावहाय से खालार से खालारावहाय जोंहा ओ माबा
मानसि बैसागु।
औ मानसि बैसागु। ओह मानसि बैसागुखौहाय जों ओह फुङावनो से खालार खालि फुङावनो सिखारबाय सिखारनानै नख'रखौ फोस्रांनानै ओह बिबदिनो दुगैस्रां लोबस्रां न' नख'रनि न'खरनि ओह इसोरखौहाय सिबिनानै बिनि उनावहाय न'खरनि गेदेरफोरखौबो खुलुमनानै बिसोरनिफ्राय बोर लायो बोर लानानै उन्दैफोरखौबो बोर सास्रि बिबदि नो जोंसे गामिनि गोबां गेदेर सुबुंफोरखौबो जोङो बोर लाहैनाय जायो आरो। बिनि उनावहाय जोंहा जाहैबाय नैथि साननिफ्राय जोंहा मा बैसागु मोसानो थाङो। औ मोसानो थांनायाव जोंहा ओ रेगे रेगां दख'ना फास्रा बेफोरबायदिनो गाननानै थाङो आरो। बेनि उनाव हाय दामग्रा आग जुफोर जेरै खाम, सिफुं, सेरजा, जथा बेफोरबायदि लाना थांनानै जोंना बैसागु मागि हैयो आरो नों
औ नंगौ नोंथां। जोंनावबो बेबायादिनो बिथां बुंलांनाय बायदिनो जोंनावबो ओ मोसानाय जायो स्नि स्नि साना लासै मोसायो जोंनाव नोंथां। आरो बै स्नि सानखालि औ बै स्नि-स्नि सानखालि जोंनाव बैसागुनि स्नि सानखालि जोंनाव सेजौ सेथा मैगं जायो आरोना नोंथां। आरो बे मैगंखौ
नोंथां जोंना समाबो जानानै फैबाय जोंनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां?
औ नों